खोनादों
खोनादों
नोंथांजों आङो कल खालामजानाय
औ औ औ सावराय जागोन दे नों नोंथां जागाय दो
जानाय लोंनाय होनोबाथ' गोदो गोदायनिफ्राय जों बर' हारिखौ गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानैबो जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ।
औ औ नुदों
थास' आदि हें थास' बिबार दिंखिया जेरै थास' बेद दर बिफोरखो जान लाब बोनानै संनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि
औ औ।
जानाय बुङोब्लाथ' गोबां जेरै बर' हारिनि अनला ओंख्रि। अनला ओंख्रि माइरं माइरं जियानो जा माइरं माइरंखौ लानानै जेरै सोमना दोननानै दसे सम बिबायदिनो जे गुरै जायोबोला बिखौ सुनानै एसे दैखौ सर' होनानै दिंखियारि बा दिंखि आर उवाल बेबायदिनो बे गुन्दै खालामना लानानै बेदिनो गुन्दै खालामखान आरो सारायाव एसे नांगौ जखानि
उम उम।
बेयाव मस्ला
उम
खारै, बानलु, संख्रै बेबायदि होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौनानै गोदौनानै बे अनला अनला गुन्दैखौ एरै एरै बेयाव एसे एसेे होनानै खेब सेनो होबाथ' गथा जागोनखा नोङा? बेबायदिनो एरै एरै होनानै नांगो जखानि बेबायदिनो होनानै आरो जेरै दाउ बेदरजों जानोबाबोथ' बेदिनो थावजों दाउखौ एवना लानानै बा सामुस जोंबो खायसेखौ जानाय नुयो साम'खौ एवफ्रामना लानानै बिबायदिनो अनला ओंख्रैयाव होनायज जायो आरो बेबायदि जानायखौ नुनो मोनबास
औ औ औ औ अनला औ औ अनला गुन्दै होनाय याव ओ सागंजोंबो सानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां? नि सागंजों औ सागंजों सायाबा बेयो गथा जा फ्लांनायनि गथा जालांनोबो हागौ।
बिबायदिनो आर अनला ओंख्रिखो सा मोदोम होनो थाखायबो बेबायदिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेबायदि होनायखौबो नुनो मोनो।
औ औ दुन्दियाखौ गासै बोथोराव मोना नालाय। नाथाय गन गार दुन्दियाखौ औ गासै बोथोर आवनो मोननाय जायो। बेखौ बर'फोरा न'आवनो गायना ला खायो आरो बिनि सोलायाव अन थाय बाजाबबो होननायखौ नुनो मोनो।
अ अन्थाइ बाजाब अ। अन्थाइ बाजाबजों जोंनि ओनसोलाव नुफेराखै उम
नथिया आं ओरैनोसो बुंबाय। दे नोंथां बिनि उननिखौ जागायदो।
बेबायदिनो आरो गोबां ओंख्रि दोङो नङा होनबा जेरै सबाइ ओंख्रि सबाइजों दाउ सबाइ जेरै नारजि नारजि ओंख्रि होनब्लाथ' जों जे गिबियावनो फाथोखोसो नङा होमबा?
औ औ फाथो गोरलै ओ फाथो ओ।
बायदिनो फाथो गोरलै खानानै फोरानो फोरानना दोननानै बेबायदिनो फोरानना रानबोला बेबायदिनो फाथोखौ जानो थाखाय बेनिफ्राय नार्जि नङा होनबा नार्जिखौ बिदिनो सोमना दोननानै बा खारैदो रहायनानै बेबायदिनो अमा बेदरजोबो जानाय नुयो। बिदिनो गोबां जानाय दोङो आरो बेबायदिनो जेरै मिसथा गो खै
उम उम उम ओ औ औ नोंथां। ओ नारजिया बर' समासावव गोजौ जायगा दङ? ओ जोङो बेखौ मानसि थैयोब्ला जों नारजि अरगारनाय बुङो। ना? सारा दुफुंनायनि सिगां बेयाव जो औ बेयाव जों नारजिखौ संनानै जानायखौबो नुनो मोनो नारजि जायाबा बे न'खरनिफ्राय सुवा थाङा होननानै बर'फोरनो फोथ
नोंगौ नोंगौ बेबायदि नुगासिनो दं।
औ दाबो सोलिनाय खौ नुयो। जोङो दाबो जोंनि ओनसोलाव बे नारजि अरगारनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
ग' बेबायदिनो जानाय लोंनायावबोथ' दानि गो दा इस गोदोनि दिनावथ' हाखार बेबायदि हाखार साखारामोन जेरै न न'निनो मोसौ गोबोरखिजों बेबायदिनो आबाद खालामोमोन औ दानि जुगावथ' गोबां बिगियानारि आदबजों दिहुननाय जेरै मुलिफोरखोबो होनाय नुनो मोननाय
औ औ औ औ बेफोरखौ होवा बा जायाबोना नोंथां। आथिखालाव गास गासैखौबो बायनानैसो गायनांगौ जा जायो नालाय बे बेगरफोरखौ बि बिफांफोर बिफांनि फुलि फोरखौ जोङो बायनानैसो गायनांगौ जायो नालाय। बेयाव औ बे बे रासायनारि मुलिफोरखौ होआबा बेखौ एम्फौफोरा जानानै गासै आबादखौ नस्थ' खालामजोबो। जायनि थाखाय आबादारि फोरा गोबां लस जायो आ दा बिनिखायनो ओ बेफ फोर रासायनारि हासारफोरखौ होनांगौ जायो बा मुलिफोरखौ होनांगौ जायो एम्फौफोरखौ होबथानायनि थाखाय।
नोंगौ।
दे बिदिब्ला बेनि उनाव
बेबायदिनो आबादारिफोरा बेबायदिनो मे मैगं थाइगं बेबायदि मुलिनानै बा आबाद मैगं थाइगंखौ दिहुननानै बाजाराव एसे एनै बाबोथ' फैसा मोननायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा? रां खामायनायखौ औ बेनिफ्राय बा गैयिफोरा बा गायिफोरा बायनानै जायो
औ औ औ
आरो बर'फोरनि औ मा होनदों नोंथां?
दे नोंथाङा बुंग्रो
औ दे होमबा आं जोंनि ओनसोलावबो जानाय बे ओ मैगं ओंख्रिफोरखौनो फोरमायनोसै। औ जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बिदिनो दोरोङारि खान्थि जों ओ मैगं ओंख्रि बिदि संबोनाय नुबो दों ओ बुंनो थाङोब्ला जों सबायजों दाउ सबायजों अमा बेदर सबायजों ना गोरान बिदिखौबो जों जानाय नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो ओ जों मैथा मैथाजों ना मैथाजों खांख्राय बेफोरबायदि जों जानायखौ खौ नुनो मोनबोदों आरो नाफामा बर'फोरनि मोनसे गोजौ जायगा आवग्रिनानै दङ औ नाफामखौ जोंनो नांथारगौ खायसेया गोथाव मोनो आरो बांसिनानो गोथाव गोथाव मोनो नाफामखौ नाथाय खासेया गोथाव मोना औ नाफाम होनोब्ला गोबाङानो लुबैखायो आरो नाफामखौ एसेबां औ नाफामखौ जों गिबियावनो जोंनो ना खौ नांगोन ना फिसा बेयावथ' ना गिदिरखौ बानायनो जाया नाखौ फोराननो फोराननानै बे नाया एसे गोरान जाबा बेयाव थास' बिसं बेफोरखौ होयो। होनानै बेखौ दिंखियाव देनाय जायो देनानै बिखौ औवा हासुङाव सोनानै ओ थाम ब्रै मासनि थाखाय गोरायै खाथुमनानै दोननाय जायो आरो। जेराव बार हाबि बायदि बार हाबोब्ला नाफामा बार हाब ब्ला नाफामा हामा जालाङो। बेयाव माने नाफामा बे ना गोरानजों बानायनाय नालाय बेयाव मोनामनाय मोनसेया फैय खायो। ओ बेयाव बेक्टेरिया फोर हाबोब्ला बा माबाफोर हाबोब्ला बियो जोंनि जानाय बुस्थुआ गाज्रि जालांनोबो हागौ ना। बेनिखायनो बार औ बार हाबै बायदि बेखौ गोरायै खाथुमनाय जायो मानोना बेक्टेरिया भाइरासफोरा बारजोंसो गोसारो नालाय। औ बार औ बारायाव जों गोबां बेक्टेरियाफोर मोननो हायो बिनिखायनो गोरायै खाथुमनाय जायो आरो। बिनि अनगायो बर'फोरा हाग्रा बंग्रानिफाय मोननाय गोबां मैगं ओ जाबोगा सिनो दङ ओ आजिनाय आरो हेलाइसि मानदाब, बेफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो।
मादि जायो नोंसिनिथिं बेफोर मान हेलायसि फोरखौ।
आं थ' बेफोरखौ आं बिदि खारै खारि जाफेराखै आं बे फोरखौ आलु जों एवनानै जानाय नुनो मोनदों। आरो जाबोदोंबो बिदिनो ओ दिंखियाखौ दावदिजों बिदिनो बेदरखौ फिसा फिसा हानानै बेदरजोंबो एवनाय नुबोदों। गोथाव जायो आरो। बेदरफोरजोंबो आरो बे था स' थास' बिसंफोरखौबो जायो आरो थास' बिथ्रिफोरखौबो नाजों जानायखौ जों नुनो मोनो।
थावजों जायो।
थाव थावजों जायो थाव ओ बिबारखौ जोङो मैखोबो जानो हायो मै खि जाबाथ' थावजों जाबाय आरो खारै जायो ब्ला खारैजों जाबाय आरो बेयाव नाफोर हो फायो आरो थास' बेदरखौबो जों नाजोंबो जा नाय नुयो ए बर'जों उ थास' बेदरखौ जों बे बेदरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
बेदरजों जाब्ला मा खालामो खारैजों जायोना ओरैनो थावजों जायो
थावजों थावजोंनो जायो एसे उ बेदरखौ एसे फोरानना लायो आरो माने गोथावसिन जायो बेसर गोथांदों बिदि जाफेरनाय नुवाखै आङो बेदर खोमा एसे आरो जोंना सबायजों ना गोथांखौ जा नाय जाया आरो बे सबाइयाबो एसे फिस्ला फिस्ला जायोना आरो नायाबो एसे फिस्ला फिस्ला जा जायो बेनिखायनो टाइमा अ बिनिखायसो नामा जानाय जाया आरो नाखौ फोराननानैसो सबायजों जानायखौ जों नुनो मोनबोदों
आरो नोंथांमोननि थिं मा मा जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन
जागोन बेबायदिनो जोंथिंबो जायो बेबायदिनो थास' जेरै थास'वाथ' नों बेदरबो थायो हाग्रानि थास'आ बेफोरखौ जावना लाबोना खायसेखौ नाजों खारैबो संना जानाय नुयो सोरबा ना सोरबा मो बा मैखि थाइगिर होनानै मिजि जा जानायखौ नुनो मोनो
औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथाङा बुंनो हागोन ना थास'आ मा समाव बांसिन गोथाव जायो
बै भाद्र' मांखोआव बांसिन गोथाव जायो आरो बिदि होननाय
औ औ औ मिथिया थ' भाद्र मांखोआव एसे दै थायो जोंनिया भाद्र मांखोआव एसेबां थास' जावनो थाङा बेखौ जोंना खाथि आगोनाव एसे दैफोरा रानोना औ बे समाव माइ औ माइ हानाय समावसो माने थास' थास' जावनो थांनायखौ नुबोदों आरो जोंहानि आइ मोनना खाथि आगोन मासावसो थास' जावनो थाङोमोन बिदि दै गैयि जायगायाव भाद्र मांखौबो जावजायो खोमा ओ औ औ औ ओ बोरिफोराव औ औ औ बिदि जानोबो हागौ जायगा लायै जायगा ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन जायो नालाय नोंथां होमबा जोंना समा जासिगौमोन नामा ना नोंथांजों रायलायनानै नोंथांनि ओनसोलनि जानाय लोंनायफोरखौ आं एसे मिथिनो मोनबाय हेलौ नोंथां